हेल'।
खोनादों नोंथां।
आदसा नोंथाङा मा खालामदों दालाय?
नै दङ दंनाया आं जाखांनानै ननि लांगोनायाव।
आटसा मा ओंख्रि जाखो?
जोंना नै दिनै हाथाइ दिन नालाय ओंखायनो एसे बेदर लाबो नाय जादोंमोन बेखौनो आलुजों संबाय।
आदसा औ दा बिथाङा दसे सम फ्रि नामा?
अ फ्रियालाय नै फ्रिमोन ओं रायलायनो हागोन।
आंनो आंनो दसे सम रालायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
आं माने बिथांनि सिगाङावहाय ओ माने जु दानि जुग बा गोदोनि जुगनि खोथाखौ एसे सावरायलायनोसो सानदोंमोन आं बिथांजों।
अ दानि जुग आरो गोदोनि जुग आरोना।
औ औ माने मा फाराग माने मा गोदो जुगा माबायदिमोन दानि जुगा माबायदिमोन। दा दानि जुगाव माबायदि सुबिदा गोदोनि जुगाव माबादि उसुबिदा। बेफोरबायदिखौ सानैजों एसे फोरमायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन बेथ' जोबोर मोजां खोथा रायलायजाथाव।
अ। बिथाङा होमबा गोदोनि जुगनिखौ एसे फोरमायदो खोमा।
अ गोदोनि जुगदिखौ आरोना हागोन हानाया गोदोनि जुगनिखौ। दा नोंथाङा आंखौ बुंबाय। गोदोनि जुगखौ एसे फोरमायनानै होयो दा गोदोनि जुग बुङोबा थ' गोदोनि जुगाव गोबां खस्थ'खौ जों नुनो मोनोमोन खोनानाय बायदियैब्ला जोंनि आफा आबै-आबौमोन फोरमाय हरनाय बायदिबा फोरमायबोनाय बायदिबा आरोना गोदोनि जुग गावहायथ' फार्स्टआवहाय कारेन्ट होननायाथ' बारा गोबाव जायाखै नालाय जोंनि जायगायावहाय सफैनाया ओम जेनेबा दंबाबो गिदिर-गिदिर टाउन सहरफ्राव दङमोन गोदोनि जुगावहाय आरो जोंनि गामियारि दि बेफोरबायदियावहाय गैयामोन जों नुनो थाङामोन होमबा गोदोनि जुगाव कारेन्ट गैया होमबाथ' गोदोनि जुगाव कारेन गैया होमबाथ' जोंहा मोनाफोरावहाय लाइट बेफोर बायदिनि जोंहा बेब'स था जायामोन गोबां खोमसि खोमलाव जायोमोन जोंहा बिदिनो बाथि केन्देल ना बेफोरखौ जों सुखांनानै जोंहा माने सोलिनांगौ जायोमोन हर ना गुरना गोबां खोमसि-खोमलाव जायोमोन माने गिथावनाामोन आरो बुस्थुआहाय।
औ।
औ ओमफ्रायो जों गिथावना बे लाइट गैया आरो कारेन्ट गैयाबाथ' जोंहा दाथ' जोंहा नुयोना मा होनोमोनलाय दै मथर सु दैनि थाखाय जोंहा मटर पाइप बेफोर गोदोनि जुगावहाय बेफोरबायदि होनबा सुबिदा गैयामोन आरो दैनिबो गोबां खस्थ' जायोमोन। हमनानै ला गामि दरसेयावहाय जोंहा दैखर मोनसे बा मोननैल' जायोमोन होमबा गोबां जोंहा लामा हान्थिनानै दै रोगानांगौबो जायोमोन जा लों नि जानायनियावहाय। ओ जि थि बेफोरखौ जों सुनो होनोब्ला दैमा-दैसा सेरावहाय थांनानै जि सुयो नांगौ जायोमोन दुगैनोबाबो। ओमफ्रायो खोनानाय बायदिबा गोदोनियावहाय लामा फोराबो गोबां गाज्रिमोन माने फाखा इदि नङामोन नालाय। हाब्रु-हाला हाखर-हाला। बिदिबाद जायोमोन माने ओमफ्राय हाग्रा बारि बिदि जायोमोन आरो लामाफोरावबो न'खर फोरनियावबो होमबा माने लामाफ्राबो एसे गिथावना जायोमोन माने। गिथावनाजों लोगोसे गाज्रिबो मानो होनबा बै समावहाय जोंहा जिब-जुनार मा होनोमोनलाय जंगलि जिब जुनारफोरखौ गोबां नुनो मोनोमोन होमबा गिनांगौ जायो माने बारस ला बायबा अरनो होसोगोन मागोन बेफोरखौ जों खोनायोमोन माने।
ओ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ आरो गोदोनि जुग होनोबा गोदोनि जुगावहाय जोंहा न'खर सलायनोबो गोबां खस्थ' जायोमोन मानो होनबा बै समावहाय जोंहा लेखा फराया खम माने जायगाफोरावनो जोंहा स्कुल कलेज बेफोरनि सुबिदा थायामोन माने ओमफ्राय बयबो बो आबाद मावनानै जांगौ जायोमोन खसथ'यै हा हु गैयाबो। दंब्लाबो माने बै समावथ' दा थ' जोंहा थर हेन्द ट्रेक्टर बेफोरजों जोंहा हालेवो बा एवो ना बै सम समावहाय जोंहा नांगोलबोयो सो मोसौफोरजोंहाय मोसौ गैयि मानसिफ्रा गावनो खस्थ'जोंहाय आरो गावनि आखाइनि बोलोजों बोनानै उम माबानांगौ जा योमोन खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिदि जायोमोन माने ओमफ्राय ओं
दा नोंथाङा होननायखौ खोनादों।
औ खोनादों।
औ
उम उम आरो जेनेबा ना बै समावथ' जोंहा आबाद मावनासो जायोमोन नालाय होमबा न'खर सलायनो गोबां खस्थ' जायोमोन आरो लेखा फरा गैया माने गियानि गुनि खम जायोमोन आरो। जोंनि मानसिफोरनि गेजेरावहाय मानोहोनबा बै समाव सुबिदाबो खममोन नालाय नोंथां।
औऔ
औ आं बिखौनो एसे खोन्थादों आरो दा नों बुंबावनो हागोन।
दा बिथाङा होनदोंजे गोदोनि जुगाव माने बांद्राय सु-सुबिदा गैया। बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों आरो गिनांगौ माने बोथोरफ्राबो सिगां एसे गिनांगौ जायोमोन आं माने बेखौनो होनो सानो नै गोदोनिफ्राय दा बुहुद सोलायबाय दाथ' दानि जुगावथ' नोङो हमना ला फास्ट फारसेनिफाय मोनजोबो मदार्न जुग जाबाय जेरै हमना ला दा नोङो जों अबबा ला अबबा थांनोबाबो जों मटर गारि‌ जों थाङो गोदोनि समाव इदि मोनामोन जों थेलागारि बा गराय गारिजों थाङोमोन। दानि समावथ' जोङो न'-नसो गारि बाइक साइकेल मोनगोन खमन जाबाय माने इफोर न'खर-न'खर थाजोबखायो मानोहोनबा जोङो दा मदान जुगाव बेफोर गैयाबा जोङो माने लामा हान्थिनो हाला बेफोरबायदि खोथा जायो आरो दानि स-समाव न' फोराबो नबांफोराबो मोजां-मोजां जाजोबबाय गोदोनि बायदि बायलाय सिला जाला दा माने बुंनोथाङोबा जों बुहुद सोलायबोबाय गोदोनिफ्राय हमनाला फारसेनिफ्रायनो जों गोदो जों दैमायाव दै लायनांगौमोन दा जोङो न'वावनो दै मथर बहायनानै बाहायनोहायो जों दा जों कारेन्टनि सुबिदा मोनो जेरै दा न'फोरखौ स्रां मोनजोबो बेनि थाखाय गोदो गैयामोन दा जोङो दानि समाव जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ जों गेस एबा जोङो कारेेनटनि इलेक्ट्रिकनि बुस्थुजों जोङो ओंखाम ओंख्रि फोमोननो हायोमोन।
औ
जोङो आरो बायदि-बायदि जोङो ओह सुबिदाफोर मोनदों हमनाला जोङो गोदोनि जुगाव जों गरम जाबाबो जोङो दंफां सायाबा न'नि सिलायावहा जिरायोमोन हरफोराव।
औ नंगौ।
समाव जोंङो न' सिङावनो जों मा फांखानि बार लानो हायो गुसु थान्दा बेफोरबायदि माने गो गो गोबां सुबिदा होयो आरो जानाय लोंनाय इनिफ्राय जोंङो दानि समाव जोंङो माल बुस्थुखौ जोंङो दखाननिफाय बायो। गोदोनि जुगा जोंङो हाग्रा बंग्रा एबा जुनाद फोरबो जोंङो ज थारनानै बा जोंङो हमना ला जोंङो सिखार खालामनानै जोंङो जायोमोन दानि समाव जोंङो बाव फैसाजोंनो मोनजोबो बायबानो जोंनो नांगौखिनिखौ मोनजोबो आरो दानि गोदोनि बेसेना खममोन दानि बेसेनफ्रा सब बुस्थुनि बेसेनफ्रानो दाम बारा। माने इदिनो बायदि बायदि बहुद गोबां गोबां सोलायबोबाय। आरो जोंङो गोदोनि समावहाय जोंङो गोजान जायगा थांङोबाबो जोंङो। सहायामोन।
औ
सप्तानैै सप्ताथाम बा बिनिखै बांसिनसो लाबावोमोन दानि समाव जोंङो हम हरसे बा सानसेयावनो जोंङो सहैनो हायो गोजान जों बेलेग देस हमना ला बेफोराव थांनोबा आरो सिगांहाय जोंङो बेलेग बेलेग। जायगानि मानसिजों जों बारा सिनाखि जायामोन दानि जुगाव जोंङो सबजोंबो। सि सिनाखि जाजोबनो हायो जोंङो। हमना ला जोंङो मबाइल फनजोंनो जोंङो रालायनो हायो गोजानाव थानाय मानसिजों जों रालायनो हायो। इफोरबायदि गोबां सुबिदा आरो हमना ला। ओम सुबिदायाथ' बहुद दंङ नाथाय जोंङो बेखौ बेफोरखौ बाहायनायनि सो सायावसो माने जों
औ नंग।
दाथ' पिसिल्थि होनबा जोंङो माने ओ आरामाव थासै जोंङो। जों इसेबां खस्थ'बो मावला जों हमना ला जों माइ गायनोबाबो जों दानि समावहाय। जोंङो ट्रेक्टर ट्रेक्टर हालेवो मेसिनजों जोंङो मारा होयो मिसिन जों माइ औ माइ एबा जोंङो माइ सौनायाबो माइ उननायाबो जों मेचिनजोंनो जायोमोन सिगां जोंङो खस्थ'मोन। जों हमना ला जोंङो माइ माइरं जानोबाबो जोंङो। न'आवसो उवाल आवसो सौनानै जायोमोन।
औ नंगौ।
जोंङो दैफोरखौ लायनोबाबो गोजाननिफ्राय लायनांगौमोन जों दैमानिफ्राय लायनांगौमोन।
औ नंगौ।
आरो बिदिनो गोबां सुबिदा दंङ हमनाला जोंहानि समावहाय कमिथार। कम्पिटार बा मबाइल गैयामोन दानि समावहाय जों बेफोर बेफोर बुस्थ थुया न' न' थाजोबो आखाय आखाय सबनिबो आखायावनो थाजोबो मबाइल होननाय बुस्थ बुुस्थ औ आरो बिथांङानो दहाय एसे सिगांङाव होनलांखाबाय जे गोदो फरायनायफोराबो खममोन एसे ओमफाय दानि समाव नोंङो सब गुबुनो हमनाला गोरों फरायनाय लिरना गोरों। बिदि गोबां नुनो मोनो।
औ
आरो दानि समाव जोंङो माने बोथोराबो सोलायबाय ने। दानि समावथ' जोंनि माबा मोनसे जानो बुस्थुबाबो जोंङो बेलेगजों बेलेग माने हटेल होनलाय जों बायहेरायाव थांनांगौ जाहैयो। बेफोरनो माने गोबां जेनेरेसन सोलिबोबाय आरो जोंनि उननि जेनेरेसन होमबाबो जोंना बहुत सोलायबोबाय,, बेफोरखौ मिथियो जों दानिफ्रायनो मानो होनबा मदारन जुगाव नालाय,, जोङो आवगायबाय थानाय जुग आवगायलांबाय थाखागोन जोङो,, दाथ',, माने जोंङो जोंनि समाव जोङो मा नुदोंमोन जोङो आरो जोंनि उननि जोलैयाव,, जोङो बांसिन मोजां- मोजांखौ नुनो मोनगोन आरो,, सोलायलांबाय थानाय बोथोर नालाय ओंखायनो,, दाथ' मा होन बावनो,,
दा नोंथाङाहाय आंनि सिगाङाव जे फोरमायहरबाय नंखागौ बे खोथाया जों,, गोदोनिफ्राय लानानै दोनैसिम गोबां सोलायबाव नङा होमबा जों जायगाफ्रा,, जों जों गावबा- गाव सोलायबोनो हमदों। दा जों बेवहाय मोजांबो गाज्रिबो नाथाय आं बुंनो थाङोबा जोंहा माने सुबिदाया बांसिन जादों नालाय जोंनि थाखाय ओफ्राय मोजांसिन जादों आरो दा बै समाबो जानानै फैबायमोन
औ।
औ दे होमबा ना, औ दे।